खोनादोंना नोंथां
खोनादों
औ नोंथां‌। ओ दा जोंङो औ नोंथां दाथ मोजांङैनो दंथयो।
औ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ दा आंङो नोंथांजों एसे रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लायजागोन ना नोंथां? औ जों दा एसे रायलानो सै नामा जानाय लोंनायनि बागैनो औ जोंङो ओरैनो मा-मा मैगं मोननाय जायो नोंथांङा एसे बुंनो हागोन ना
जे जोंनि जोंनि हालामाव जे फार्स्टआवनो ओ गिबियावनो दिं खिया मैगं मोननाय जायो थास थासबिसुं थास बि बार थास बेदर औ आरो ओ थालिर थालिर बिफां दंना जे जोंनाव थालेरखौ जोंना थालेर फस्ला खौबो जानो हायो बेनि उनाव ओद थालिर मैखुन थालिर थालिर फिथाइखौ बो लाब्राबो जानो हायो आरो जोङो चिप्स बानायनाबो जानो हायो बेनि उनाव ओरैनो मोनबाबो जानो हायो
औ थारैनो
लेस्रा भिन्दि जिंखा बेफोरखौबो मोननो हायो। मानोना जोंना गासै खौबो न'आवनो गायखानाय जायो नालाय आरो बिदिनो गय फिथाइ जे गय फिथाइखौ जोङो माबेबा मोनसे फुजा एबा हा बा नङाब्ला कास बेफोराव बो जोङो गयखौ जानो थाखाय होनाय जायो आरो फुजा खालामनायावबो जोङो गय फाथैखौ नांथारगौ गोनांथार आरो बेनि उनावहाय जोङो सोरनोबा मान खालामनोबा गय फाथै बेखौबो होनाय जायो मान बावनायाव आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो ओ जा ग्रा मुवा होननानै बुङोब्ला गरम बोथोराव एबा दैज्लां बोथोराव जोङो थाइ जौ खान्थाल लि
औ औ
बायदि रो नि फिथाय सामथाय मोननो हायो आपेल आं गुर नालेंखल आरो नालेंखलफोरखौ जोङो जे ओ लादु बानायो जे फार्स्टावनो हाननाय जायो ओ हाननानै बे खौ दानो दाननायनि उनावहाय जोङो सुरखियो सुरखिनानै लानायनि उनावहाय जोङो ओ बे खौ एवनाय जायो लादु बानायनो थाखाय एवनानै बेवहाय जों जे माइरं बे माइरंखौ ओ सुनानै देग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनाव देनायखौबो मिक्स खालामनानै लाददु बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
नोंथांमोननि हालामाव ओ मा मा मैगं मा मा रोखोमनि मैगं मोननाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
अ जोंनियावथ' बिदिनो ओम फख्रिनिफ्राय मोननाय जायो हेलांसि बिदिनो ओ लाव जोगोनिफाय जोगोनारनिफ्राय मोननाय जायो लाव बिजौ ओ बिदिनो मान्दिया फख्रिनिफ्राय मोननाय बायदि बायदि आरो।
आरो जोङो जाग्रा जाग्रा मुवा होननानै बुङोब्ला जे ना नाखौ जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय नाखौ गुरनो थांनो थाखाय जोङो जेखाय खब बाइ लानानै गुरनो थांनाय जायो आरो जेखाइ खबाइफोरखौ जों बानायनो थाखाय औवा नांगौ। औवाजों आरो आरुं एबा दुरुंजों खानानै बे जेखाइ एबा खबाइखौ हनाय जायो आरो
औ औ थारैनो नंगौ
-खौ जोङो खबाइखौ जोङो ना गुरनो थाङोब्ला जान्जियाव खानानै लानाय जायो खानानै आरो जेखाइखौ अ जान्जियाव फा फेनानै जोङो गुरनो लाङो आरो जाय सहैबाथाय जोङो गुरनानै खबायावहाय नाखौ सोनानै लानाय जायो आरो आरो बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि ना मोनो जेरैं सिं ओ मा होनो गोरि ना सें ना ऐंखावरि एंखावरि गांजेमा खांख्राइ मागुर सिंगि ना बोथिया ना फिथिख्रि ना मावा ना
अ अ अ
बायदि रोखोमनि नाखौ जों मोनो बेनि उनावहाय जोङो लाब होनानै सायो सायनानै सुयो सुनानै एवफ्रामो एवफ्रामनानै मै था मैथा एबा ओ खिफि बेन्दों फोरजों जोङो संनानै बेख त' जानायखो जों नुनो मोनो आरो
औ औ थारैनो नोंगौ
ओम
सोरनिफ्रायबो ओ बिदिनो मोननाय जा जायो आरो नोंथाङा जिबायदि बुंदों बिदिनो मोनो आरो
औ थारैनो आरो जों जे ओ बयनिबो न'खराव थायो जेनेबा फुख्रि बेफोरावबो जों बायदि रोखोमनि सें ना मागुर ना सिंगि ना ना खांख्राइ बायदि रोखोमनि ना मोननो हायो
औ औ थारैनो
औ थारैनो आरो नोंसिनि हालामाव माब्रैहाय ना मा मा रोखोमनि ना मोननाय जा
ओम औ हागोन नोंथां जोंनियावबो बिदिनो ओ सें ना फिथिख्रि ना ओ ना
औ
बिदिनो बाय
औ थारैनो अ नोंसिनि बो बिदिनो मोननाय जायो ना नोंथां औ मोनो थारैनो उ थारैनो औ उम बेनि उनावहाय जोङो जे जाग्रा मुवा होनबाथाय औवा मेवा औवा मेवाखौबो जोङो अनलाजों संनो थाखाय ओमफ्राय गिबियावनो औवानिफ्राय ओंखारनाय गा औवा गाजाखौहाय दाननानै लाबोयो ओ लाबोनाय स समाव दाननायावथ' सिखाजों दानबाय बेनि उनावहाय खिरखा एबा बा मना बेफोराव जों सोनानै लाबोयो लाबोनायनि उनावहाय औ जोङो बेनि बिगुरखौ गारो गारनानै साफा खालाम नानै लेमनानै जोङो सुयो सुनानै हायो हानानै बेनि उनावहाय अनला जे बर'नि ओंख्रि होनबाथ' बेनोखा अ अनला बेखौ सं थाखाय जोङो फार्स्टआवनो माइरंखौ सोमनानै दोनो एसे आरो गुरै औ जाहैयो जानायनि उनावहाय जोङो बे हचस सुनाय जायो सुनानै एसे फोरानस्रोयो फोरानस्रोनानै दिंखि एबा उलार बेयाव जोङो देनाय जायो देनानैहाय जोंथ' ओंख्रिखौ संनो थाखाय फार्स्टावनो दैखौ गुदुं खालामग्रोनानै लानाय देयो बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला बेवहाय अननि गुन्दैखौ होयो होनानै जा जों थ' बेयावथ' औवा मेवा आरो बेदर होयो नालाय बायदिसिना एबा ना बिदिनो बेखौ औवा मेवाखौबो एसे एवफ्रामबाय आरो बे बेदर एबा नाखौबो एसे एवफ्रामग्रोनानै लाबाय बेनि उनावहाय औ गोदौब्ला थाय खारैखौबो होबाय अन गुन्दैखौबो होबाय नाखौबो ना एबा बेदर हबो होबाय बेनि उनावहाय औवा मेवा खौबो होबायथ' संख्रि बानलु बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि होबानो अनलाया दसे उनावनो मोनबाय आरो ओ गो औ थारैनो औ ओ नों बिथाङा सबाय जों साम'खौ माबायदि ओ संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोङो सबायखौ बिदिनो सबायजों साम'जों जोङो साम'खौ एवफ्रामनानै लायो आरो एवफ्रामना लानानै जोङो ओ सबायखौ बिदिनो सोमो सोमनानै जों सबबायखौ ओ संग्रोना लायो आरो एसे संग्रोना लानानै जों ओ साम'खौ बिदिनो मिलायनानै होनानै संनाय जायो आरो औ नंगौ
आरो बेनि उनावहाय जे जोंना थ' नार्जिजों अमा नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ जे बर'फोरनि ओंख्रि फास्तावनो नारजि जानो थाखायथ' जोंनो फाथो होनना बुंनाय जायोना बे फाथोखौ बिलाइफोर खौ खाग रान लानाय जायो औ औ खा खाग्रोना नानै सुयो सुनानै फोरानो फरायनानै बेनि उनावहाय रानब्लाथाय राननायनि उनावहाय जों जानो थाखाय नारजिखौ एसे गुरै जानायनि सोमनानै दोनग्रो
ओ
बेनि उनावहाय। दसे उनाव सुयो सुखांनानै थ' बेनि उनाव अमाजों नारजिजों संनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
उम नोंथाङा ओ मा जानो मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो बांसिन?
आङो बांसिनानो आलुजों दाउ आरो अनलाजों दाउ। ओहो सबायजों सामु बेनि उनावहाय मै थाजों अमा। ओ जों बेनि उनाव। नारजिजों अमा ओम उम बिदिनो बायदि रोखोमनि जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो। औ औ। ओ नोंथाङा नोंथाङाबो मा मा रोखोमनि मैगंखौ बांसिन एबा साबसिन मोजां मोनो?
ओ जों ओ बिदिनो सबाय बिमा। अ अनला खारै जोगोनारजों साम' बिदिनो दाउ अमा बेफोरदिखौनो जानानै मोजां मोनो आरो ओ।
ओ। ओम बेनि उनावहाय ओ। नोंथांमोननि ओ जायगायावहाय नाखौ माब्रैहाय हमनानै लायो जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ अ जोंनियाव बिदिनो ओ नाखौ सारनानैबो हमो ओ बिदिनो गुरसे जेखायजों गुरनानैबो हमो आ। रो बिदिनो जेफोरजों सारनानैबो नाखौ मोन्नाय जायो आरो औ नोंसिनिथां नोंसिनिथिं।
थिंबो बिदिनो औ जोंनिथिंबो नोंसि। जों जोंनो एखे रोखोमनि मोननाय जायो।
औ औ थारैनो नंगौ औ।
गुबुन गुबुन रोखोमनिमो ना मोनो। ना खानदा एबा ना। खान्दलि। ओ औ बिदिनो ना। दर बामि नाथुर। औ दे बिदिब्ला दोनथनसै नामा औ दे माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन औ दे।
हाबालै।